हेल' औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
मोजां खोनादों ना?
औ खोनादों।
बर'फोरनि हाबा खाथिनि सोमोन्दै
अ औ
ओ बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोबथ' ओ बर' फ्रा ओ गोनि फ्रायनो गुबुन गुबुन माखासे खान्थिफोरजों आरो दैरुंफोरखौ मानिनानै सोलिबोनानै
अ अ
बियो जायगा लायै जायगा आरो मानसि लायै मानसि माने फोराव ओ हाबानि खान्थिफोरा गुबुन गुबुन जानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्रायो बे बायदिनो
औ
औ औ
औ
ओ बर'फोरनि गेजेर हाबा गोललवनि सोमोन्दै रायलायोब्ला ओ जोङो मोननो हायो‌ जेनेबा ओ हाबाखौ मोनसे ओ गोलाव खान्थिजों खुंनाय आरो ओ गिबियावनो माने ओ हाबा जानो गोनां न'खरनि सासे न'खराव सेंग्रा एबा हौवाथायोबा ओ बिनि थाखाय ओ हाबा खालामनो हिन्जाव नागिर नाय जायो ओमफायो ओ बे हिन्जावखौ नागिरनो थाखाय माने ओ गुबुन गुबुन गामि एबा जायगाफोराव माने हिन्जावखौ नागिरनो ओंखारलांनाय जायो आरो।
उम्म
बेयाव माखासे ओ खान्थिफोर मानिनानै सोलिनाय जायो। ओ जेनेबा जाग मा बावनायफोरनि माखासे ओ मुवा एबा जिरादफोर बेफोरखौ लांफानानै माने हिन्जाव नायनो थांनाय जायो आरो। ओमफायो बेबायदिनो ओ हिनजाव जा न'खराव लायगोन बियाव थां थांनानै माने ओ जेब्ला बे हिनजाव खौ ओ राइ थिनानै फैयो अब्ला ओ जोबनायाव बै न'खराव आ सान होबोनाय बेफोर खान्थिफोरखौ बबेबा बबेबा जायगायाव नुबोनाय जायो आरो। बेखौ आसान थेबनाय होननानैबो बुंनाय जायो। ओमफ्रायो बे आसान थेबनायनि जाहोना बेनो जाबाय ओ जेनेबा बै हिन्जावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा जेनेबा हाबाखौ गनायोब्ला ओ बै आसानखौ माने आजावनाय आरो बे आ आसानखौ आजावनायनि गेजेरज जों माने ओ हौवानो हिनजावखौ हरनो राजि जाबाय होननानै ओ बुंनाय माने खा माबाखौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे आसानखौ माने औ औ आरो आसानखौ फिरायफिनोब्ला ओ माने हाबाखौ ओ मानियाखै एबा गनायाखै होननानै बुंनायखौ मोननाय जायो आरो। ओमफाय बेबायदि बिदिनो ओ बिनि उनाव ओ बे हाबा गोलावनि माखासे ओ खान्थिफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ माने हाबा गोलावखौ जोंनि आथिखालनि समाजावथ नुनो मोनला होमबाबो गोदो सिगांनि समाव जा एसे नुनो मोननाय जायोमोन माने फरायनायनि गेजेरजों मोननाय जायोमोन बेफोर ओ एसे बुंनाय सै। जेनोबा हाबा गोलाव हाबा गोलाव खान थिनि सिङाव गुबैयै हाथासुनि हाबाखौ नुनाय जायो बर' फोरनि हाथासुनि हाबा। बर' बा थौ दोहोरोमजों लोब्बा थानाय आरोना। बे बे सिं ओ हाथ हाथा सुनि हाबानि सि ङाव हाबा खालामनायनि गेजेरजोंनो हाबा गोलाव खान्थिया बेरखाङो ओमफ्राय बे हाबा गोलाव खान्थियाव गुबैयै ओम बारलाम्फा थायो। औ खोनायाखै?
ओ मोजां खोनायाखै द्रा।
अ दा खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ।
औ।
औ खोनादों ना?
औ मा मोजां खोनायाखै इसिबां। औ मोजां खोनाबाय दे।
औ खोनाबाय। माने बे हाबा गोलाव हाबा गोलाव लानाय खान्थियाव गुबैयै बारलाम फा, बैराथि आरो बेबायदिनो दौरि फोरनि बिफावखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बारलाफाया बेयाव गुबै माबा आखु बादि उम लायो आरोना हाबायाव जेनोबा ओम हिनजाव गोदान लायनाय समनिफ्राय लानानै हाबा जोबनाय समसिमहालागै बारलामफ नि गोनांथि जायो बर'नि हाथासिनि एबा हाबा गोलाव खान्थियाव आ बेबायदिनो हिनजाव गोदान लायनायनि सिगां माने नायनाय ओ लायनाय समावनो आरो ना ओ अमा बर'फोराथ' अमा जाखायो होननानै मिथिखायो बर'फोर नान उम जेन'बा हिन्जाव गोदाननि न'खराव बुथारनाय अमाखौ ओ खावसे खावसे रानो आरो राननानै खावसेखौ हौवा गोदाननि न' खराव लांनाय जायो बे ला लांनायनि बिबानखौ बारलामफाया लायो बारलामफाया बेखौनो ओ बिबान बिबान लांनाय बुङो आरो बे बेनि गेजे जेरजों बिबान लांनानै बे बेदरखौ हौवानि न'खराव होयो बेनि उनाव बिदिनो हाबा गोलावनि खान्थिया जागायो आरो बेनिफ्रायनो
औ
दाथ' जोंनि ओनसोलाव बे हाबा गोलाव खान्थिखौ नुनो मोनला धोरोमाबो बर'फोरनि धोरोमाबो सो सोलायबाय जा जिहेथु गुबुन गुबुन रोखोमनि धोरोम ओ बर' फोरनि गेजेराव फैबाय नालाय ओमफ्राय दा हाबा गोलावनि खान्थियाबो सोलायलांबाय ओ हाबानि माने हाबा गोलावा गैलानो बुंजायो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा लानाय जों नुनो मोनसै दायो समाजाव दा नोंथां नोंथांमोननि गामियाव माबादि हाबा मा रोखोमनि हाबा जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ जागोन दे ओ जों गामियावबो माने हाबा गोलावनि खोथाखौ रायलायोब्ला माने एसेबां आथिखालाव हाबा गोलावनि खान्थिफोरखौ माने मानिनानै सोलिनाय खौ नुनो थांला। आमफाय बांसिनानो हाब बानि खान्थिफोरखौ ओ रायखाङोब्ला माने बेयाव ओ माखासे हाबाफोर जेरै ओ बांसिनानो आथिखालाव मोजां मोनलायनाय एबा गोसथोलायनानै जानाय हाब बा बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आमफाय बेजों लोगोसे ए ओ न'नि नायलायना नै होनाय हाबाखौ नुनो मोननाय जायो आर ओ खिन्थु बेयावबो माने इसेबां गोलाव प्रसेस खालामनाय जाला। ओ जेनेबा ओ जाय न'खराव ओ हौवानो उम हौवानो माने हाबा जानो थाखाय ओ सेंग्रा दङ ओ बेनो हिनजाव नांगौ अब्ला माने ओ गामियाव फोसावनाय माने गामिनि मानसिफोरानो बयबो मोनथिजोबखायो नालाय माने जाय न'खराव जायनो हिनजाव नांगौ ओ बेफोरनि थाखाय माने ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव हिनजावफोर नागिरनाय एबा सोंनाय जायो आर रो ओ आमफाय बेबायदि दिनो ओ जेराव खोनादों जेराव हिनजाव दं होननानै खोनायो बेै जायगायाव थांनानै माने हिनाव खौ ओ खबर सोंहैनाय जायो आर रो आमफाय बेनिफ्राय ओ बे खौ जेब्ला खबर सोंहैनायाव बियो राजि जायो अ ब्लानो माने ओ लाबोफाखानाय बेफोर खान्थिफोरखौ नुनाय जायो आरो। आमफायो ओ लाबोनायनि उनाव ओ हौवा गोदाननि नवाव थाफैयो हिनजावा। ओमफ्रायो ओ बेनि ओमफ्राय ओ गामिनि माखासे मा ओ माने गाहाय सुबुंफोरा माने ओ बै हिन्जावनि नखराव हाब हाबानि थाखाय खबरिया थांनाय जायो आरो। ओमफाय बेखौ खबुरिया थांनायनिफ्रायनो माने ओ बै हिन्जावनि ओ आखाइखौ बिहैनाय बेफोरबायदि ओ सावगारि खौ बे खबरिया थांनायनि माबाजों मो‌ नुनो मोननाय जायो आरो।
ओ ओ।
ओमफाय बेनिफ्राय हाबा ओ बेनिफ्राय माने हाबानि थारिकफोरखौ थि खालामनाय जायो ओमफायो बेनिफ्राय हाबानि थारिकखौ थि खालामनानै जेब्ला हाबानि दिन सफैयो अब्ला ओ हाबाया जागायो फायो बेयाव माने ओ गामिनि गासिबोथ' हाबायावनो नुजाजोब खायो ओमफाय बेनिफ्राय खाथि खालानि गामिनि मान सिफोरखौबो हाबानि थाखाय लिंहरनाय जायो आरो। ओमफाय बेनिफ्राय बे हाबायाव गाहायनो ओ दाथा कटा फैनाय जायो।
औ औ।
दाथाकरटाया फैगोन दाथाकरटा माने ओ बै हिन्जावनि न'खरनि सो द्रोमाफोर आरो ना। बै हिनजावनि गामिनि मानसि फोर बिसोरो जेब्ला ओ फैगोन अब्ला माने हाबाखौ दाननाय जायो आरो। ओ माने हाबानि खान्थि खौ मावफुंनाय जायो जेरै आखाइ हमनाय बेफोरबायदि हाबानि खान्थिफोरखौ मावफुंनाय जायो ओमफाय बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो हाबाया जानानै थाङो आरो
औ
माने आथि खालाव जोंनिथिं माने बांसिन बेबायदि हाबाखौनो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ
बिनि अनगायैबो सोरबा-सोरहाबा जेनेबा हिनजाव एबा नख गामिनि सोरबा सिख्लाखौ बेलेग गामियाव हरनांगौ गोनां जायोब्ला ओ सोरहा सोरहाबा माने नवाव हाबा खालामनानै हरनाय जायो आरो।
औ औ
ओ बेबायदिनो जों गामियाव ओ एबा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि हाबा खान थिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। ओ अब्ला नों
ओमफ्राय ओ
खौ एसेयावनो दोन्थनोसै नामा।
ओ औ औ दे
औ